हेलौ।
ओ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां मा खालायगासिनो?
ओ दाथ' बरथमान जिरायना दं नोंथां एसे रेस्ट लादों।
अ अ अ।
औ।
होमबा दसे सम नोंथाङा ओ फ्रिबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। खोना दोंना नोंथां?
दा होमबा जोंहा औ खोनादों ना नोंथां?
औ दे। बुंलाय नोंथां मानि मा औ खोनादों नोंथां मा-मा टपिकनि सायाव लायरायनो बुंना होलाय थाङा?
अ दा नै जोंहा ओ बुंनो थाङोबा गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया ओ आलदामोन आरो दानि सुबुं दानि सु-दानि सु दानि जुगनि सुबुंफोरनि ओ जिउ खुंनाय राहाया आलादा जाबाय माने गोदोनिफ्राय दानि ओ दा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां रोखोम सोलायबो हमबाय दा बैफोर सोलायबोनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' खोनादोंना? औ ओरैनो जिउ गोदोनि आरो ओरैनो दानि आरो गोदोनि जिउ खुंनायनि सुबुं माहारि फोरनि बेलायावथ' गोबांथार फारागखौ नुहुरनो मोनो।
औ औ औ।
ओरैनो जों दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा माखासे जिबायदि जिब जुनार, सैमा, बोरमा, हांसो बायदियारि एम्फौ फिसिनाय बेफोरजों जिउ खुङोमोन नाथाय दानि माखासे बिगियानारि आदब खायदाजों दानि सुबुंफोरा जिउ खुङो ओ गोदोनि सुबुंफोरनि बेलायावनो आं दा बुंग्रोसै दा गोदोनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि दाउ, अमा, हांसो फिसियोमोन बैफोर फिसिनायाव गोदोनि सुबुंफोरा माखासे गावनि जि रोंगौथि बेखौल' बाहायनानै माखासे बेफोरबायदिजों जिउ खुंनानै गावनि माखासे आंखालफोरखौ सुफुंनानै लायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरबायदि जेरैबायदि हांसो, दाउ, अमा, बोरमा फिसियो नाथाय बेयावहाय माखासे बिगियानारि आ दब खायदा जि सोलोंथाइ बेफोरखौ लानानै गोबांसार आदबजों बेफोरखौ जिउ खुं माने फिसिनानै जिउ खुङो आरो गोदोनिया जेरैबायदि दि गावनि साननायल'जों फियोमोन नाथाय दानिया माखासे मेडिसिन बायदि आरि बेफोरखौ बाहायनानै ओ माखासे गोबांथार ओ दावगानाय बि- बिगियानारि आदब खायदा बेफोरखौ लानानै फिसियो गोदोनि जेरैबायदि सुबुंफ्रा आबाद मावो नाथाय दानि सुबुंफोरनि आबाद मावनाय आदबा बेलेग। बेनिखायनो गोबांथार फारागखौ नुहुरो जे गोदोनि सुबुंफोरा माखासे नेचारेल गोबोर हासार बायदि आरिजों ओ आबादखौ मावोमोन नाथाय दानि सुबुंफ्रा माखासे रासायनारिक हासार इउरिया बायदिखौ बाहायनानै आबादखौ मावो। ओरै बुंनो थाङोब्ला दानि जि इउरिया हासार रासायनारिक हासार बायदि बेफोरबायदि बाहायनाया माखासे खैफोद गोनां बेफोरखौ जों नुहुरो नाथाय गोदोनि जि सुबुंफोरनि ओ गोबोर हासार बायदि आरि जों मावनानै जि जानाय बेफोरखौ जों साबजानाय नुहुरो दानि सुबुंफोरा बैफोरबायदि जि हासार बाहायनायनि जाहोनावनो गोबांथार ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो बेराम आजाराव भुगिनानै थानांगौ गोनां जायो। दा बेफोरनो आरो गोदोनि सु सुबुंफोरा जि एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनायनि माखासे गोबांथार ओ प्रसेसफोर दङ बेफोरखौ जेरै जों एम्फौखौ फिसिनो थाखाय माखासे फिथोबफोरखौ जों गिबियाव थिनानै लानांगौ गोनां जायो थिनानै लाखांनायनि उनावहाय जों बेफोर बेनिफ्राय सिखिरि सोमजियो सिखिरि सोमजिखांनायनि उनाव सिखिरिया जेब्ला बिदै दैगोन बिदैनिफ्राय जोंहा एम्फौ जागोन एम्फौ जानानै एम्फौनि उननिफ्राय बेबो लासै लासै जों एम्फौनो माखासे जानाय आदार होयो मिथिंगानिफ्राय जि जों मोनो इन्दि बिलाइ, थासुमलि बिलाइ आरो बे गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ जों बुथुमनानै एम्फौनो आदार जगायो ओ आरो बेफोरखौ लानानैनो फाननानै जि सुबुंफोरा गोदोनि सुबुंफोरा जिउ खुङोमोन ओ आरो जोंहा मोनसे जि बे एम्फौ फिथोब एम्फौनिफ्राय मोननाय बेखौनो जों गोबांथार खामानियाव बाहायनानै सुबुंफ्रा जिउ खुङोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा जेरै एम्फौ फिथोबनिफ्राय इन्दि जि थावख्रि लुनाय थावख्रि लुनाय बेफोरखौ लानानै जि दायोमोन। जिखिनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गोदो गाव गावनि आखाइजोंनो दायो लुयो फाननानै बेनिफ्राय एफा एनै रां आरजिनानै गावनि आं खालखौ सुफुंनानै जिउ खुङोमोन नाथाय अ दानि जुगाव नुनो मोनला। गोबांथार खम जालांनो हमबाय ओमफ्राय दानि जुगावथ' आरो बिगियानारि जि आदब खायदा बेफोरजों मेसिनारि बायदि आरि गोबांथार ओ ओंखारबोनो हमबाय बेफोरजोंनो दानाय लुनायफ्रा सोलिजोबसै। ओरै बिफ्राव दानाय लुनाय खौ जोंहा गोबांथार माखासे आगर आखाय जि जोंनि गोदोनि जि मोजां मोजां आगर जेरै फारौ मेगन, दिंखिया बिबार आगर, दिंखिया आगर, हाजो आगर बायदिफ्रा गोमालांजोबनो हमबाय मि सिनारि दानाय लुनायाव बेफोरबायदिफ्रा माखासे सोमजिखाङा बेनि थाखायनो बेफोर आगरफ्रा गोमालांजोबनो हमबाय आरो दानि जुगनि जिउ खुंनाया गोबां माने साख्रि बायदि आरिफ्रावबो सोनारो। गोदो जि फरायनाय बेफोरो खममोन। सोलोंथाइ लानाया खममोन। दानि जुगाव सोलोंथाइ लानानै गोबां जिउ खुङो। दा नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मा होनदों बुंफिननो हागोन नामा नोंथां?
औ दा माने नोंथाङाबो गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनायनि बेलायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
उम हागोन नोंथां हागोन औ औ दानि बावैसो सो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा ओ गावनि रोंगौथि आदबजोंल बा मावनानै आबाद बायदि रोखोम आबादफोरखौ मावनानै ओ जाबोदोंमोन आरो गोदोनि जुगाव जोंहा गोदोनि सुबुंफोरनि समाव सोलोंथाइनि माखासे गियानफोर गैयामोन आरो दानि जुगाव जे जोंहा गोनोखो आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेडिसिन बायदि बिदि बायदि केमिकेल बेफोरबायदिखौ जोङो गोदोनि समाव मोननो थाङामोन जायनि जाउनाव गोदोनि आबादारिफोर बा ओ आबादारिल' नङा उम गोबां बिथिङावनो माबा मोनसे मावनो थाङोबा बा आबादखौनो मावनो थाङोब्ला बै आबाद नि फिथाइखौ जोङो मोननो थाखाय गोबाव सम नेनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बैफोरबायदि ओ आबादखौनो माव ओ एखे आबादखौनो मावनो-मावोब्ला दानि ओ गोनोखो आदबजों दिहुनजानाय माखासे रासायनारि हासार आरो मेडिसिन बायदि बायदिफोरखौ जों बाहायनानै मावबोदों दा बैफोर मावबोनायाव बा मावबोनायनि थाखायनो जोंहा दानि जुगाव ओ मावनानै मोननाय ओ आबाद निफ्राय मोननाय फिथाइआ बांसिन मुलाम्फा जादों गोदोनिफ्राय आरो थाबनो बे मुलाम्फाखौ मोननो हादों गोबां गोबां खम समनि गेजेरावनो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव ओ सुबुंफोरा न'खर दानो थाखायथ' जोंहा रांखावरिनि गोनांथि ओ बै रांखावरिखौ मोननो थाखायनो दाउ अमा बायदि बायदि फिनानै बिसोरो जिउ खुंबोदोंमोन जाय दाउ अमा फिनायावबो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों अमानो आदारखौ बांसिनै ओ मा होनो जा माइ सौनानै मोननाय गुन्दै बा थास' हानानै रुनानै बेखौनो आदार आदार महरै अमानो जाहोबोयोमोन आरो बेनि अनगायै जोंहा दाउफोरनो न' दिनो माइरंनिफ्राय सालिख'नानै मोननाय एंखुर बेैफोरखौनो जाहोबोयोमोन जायनि जाउनाव दाउ बा अमाया जा देरै-देरनो थाखाय सम नांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौ ना दानि जुगाव बैफोरनि बागै जों नायोब्ला नुनो मोनो जे जोंहा दाउनि थाखायबो माखासे दाना जाय दानि गोनोखो आदबजों दिहुनजानाय माखासे प्रटिन गोनां बेफोरबायद प्रटिन गोनां आदार जायखौ जोङो दाउफोरनो होयोब्ला ओ दाउफोरा जोंहा खम समनि गेजेरावनो गिदिर जायो आरो बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बेबायदिनो जोंहा अमानि बेलायावबो जोंहा अमानो होनो थाखाय माखासे भिटामिन गोनां मोनसे माखासे आदार दाना जायखौ दानि बिगियाननि ओ मा होनो गियानजों दिहुनजानाय ओ दाना जायखौ होनानै जोंहा अमायाबो खम समनि गेजेरावनो देरो आरो बेफोरखौ फाननानैनो जों गोबां रां आरजिनो हायो बै रां रांजोंनो जोंहा ओ न'खर सालायनो हायो आरो आरो बिदिनो जों गोदोनि समाव न'खरखौ मारै दायोमोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव बांसिन सुबुङानो आबाद आबादनि सायाव सोनारोमोन आबाद मावनानै जोंहा न'खरखौ दाबोयोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरखौ नुयोब्लाबो गोबां खमसै दानि जुगाव जोंहा बयहाबो न'खराव एसेब्लाबो सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानाय जाजोबनायखाय जोंहा सोलायनो हमजोबबाय गासैबो बिथिङावनो सोरबा इदिन बेे बिदिनो जि जोमनि फालांगि खालाम नाय बा ओ नानि फालांगि बिदिनो गोबां दङ आरो आबादनिया आबादनि आरो जोंहा सरखारि साखरि बायदि बायदि जों न'खरसा दानायखौ जों नुनो मोनसै आबादनि बिथिङाव एसे खमखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव। दा ओ नोंथांजों गोदोनि आरो दानि ओ सुबुंफोरनि न'खर दानायनि बागै फंनैसो सावरायनो मोननानै बा नोंथाङा दसे सम होनानै सावरायलायनाय सावरायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय बानायगौबा नोंथां हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
खोथाया बुंबाबो जोबनो थाङा ओंखायनो समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।